हेलौ अ खोनादोंना आब'आ अ दे दा जोङो मानि सायाव सावरायगोन। हाबा हाबानि सावरायनोसै नामा।
औ रे एसे जों हाबानि सायावहाय सारालाबायायनोसै। नङा होनबा आङो नोंनावनो सोंग्रोनोसै बिनाननाव। मा होनो जोङो हाबा होनबा माखौ बुजायो बेखौ एसे फोरमायदो।
हाबा होनबा माखौ बुज जायो माने इदिनो जुलि जानाय। हौवा एबा हौवा हिनजाव गोरोबलायनानै जुलि जानाय। रादाय खानानै जुलि जानाय। बिदिखौ फोरमायो। आब'यानो बुंलायदो दे एबार।
हाबा होनबाथ' जों मिथिखायो नङा होनबा जों हाबा होनबा माने जोंनि बर' हारियाव गोबां नेम दं नङा होनबा? ओ जोङो सिख्ला एबा सेंग्रा गोरोबलायनानै हाबा मोनसे खुंनो हायो नंङा होमबा अब अब्लासो जों हाबाखौ हागोन आरो जोङो माने जोंना हाबाया माने गोबां रोखोमनि गो माने मोननै मोनथाम रोखोम दङ सोरबा माने न'खरनिफ्राय नायनानै हाबा जानाय बा सोरबा गोस थोलायनानै हाबा जानाय बिदि नङा ओनबा?
औ औ
दा जोङो जोङो दा माने नायनान नै हाबा जानायखौ जों इसे ओरैनो सावरायसै नङा ओनबा? एकद आरो हाबाहोनबाथ जों बायबो मिथि खायो जों माने बिराद मोजां मोनो हाबा माने रंज जानो मोजां मोनो नङा ओनबा जोङो मोन से माने जोंनि थाखाय माने फ्रि इसेब्लाबो सम होनानै जोङो हाबायाव रंजायो नङा ओनबा?
औ रंजायो।
दा जों दा बुंनो थांसै माने हिनजाव गोदानखौ जोङो माबायदि लायो बिनिफाय इसे सावरायनोसै नङा ओनबा जोङो हिन्जाव गोदान जोङो न'नि माने गोबां माने आजि आजिखालाव आथिखालावथ' माने गोबां माने रोखोम रोखोम खोमनि हाबा खुंनाय नुज
हाबा खुंनो मोनो ओं जोबोद गोद्रिद गोद गिदिर गिदिराव खुनो नुनो मोनो बेसे हायो जेसे हायो गिदिर गिदिर जालांगासिनो दा मोजां नाङो औ
टेन्ट हाउसफोरखौथ' आजिखालि बांसिनानो होयो नङा
औ होखायो ओं फिसायानो जा गिदिरानो जा होखा यो आरो बिदिखौ
माने जोंथ' नुबोदों गो सिगांनि हाबायाव माने थालिर बिलाइ सोङोमोन नङा होनबा सिगां ओ गोजौआवहाय। बेखौ मा होनोमोन? सायनासालि होनो नामा बे हाबायाव जि खुङो इखौ। इखौ सायनासालि औ दाथ' आरो जोङो थालिर बिलाइजों खुंनाय हाबाखौ नुनोनो मोनला। दाथ' आरो गासिबो उम दाथ' आरो गासिबो बुंनो थांबा टेनट हाउसखौनो नुनो मोनो बांसिन सायनासालिफोरखौ।
उम।
आरो खुन्दियाफ्राबो माने थालिर बिलाइयाबो गोजौआव होनायाबो थालिर बिलाइ। आरो खुन्थियाया माने थालिर बिफांफोर गायनानै होयोमोन नङा होन
औ औ गेजेराव
गेजेराव गायना होयो मोन दाथ' आरो बेफोरो मान ने नियमफोरखौ नुनो थांला नुयो गोबां खम नुयो।
गोबां खम नुयो औ।
थ' आरो गोदान मुगाजों गोरोबलांनांसिगोन नालाय। हाबायाव गोरोब लांजोबबाय। नङा होनबा? दाथ' आरो जोङो हिनजाव गोदान लायनो होनबाथाय माने जोङो दाथ' आरो गोबां नियम दोङो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बेफोर नियम। नङा होनबा? जोङो हिनजाव गोदानखौ थुख थुखैनो थाखाय जोङो बेलेग दैसायाव बा मा ओ मि माबा फ्राव बिलोफ्राव जोङो दै खावनो थाङो। नङा होनबा? उम। जोङो हिनजाव गोदानखौ थुखैनो था खाय दै खावनो थाङो आरो जोङो ओ हिनजाव गोदानखौ लायनो थांब्ला हौवा लागोनिफ्राय लायनो थांबा जोंनो बैराथि नांगौ नङा होन ब्ला औ बेफोरखौ नां
थिखौ सोरनाबा सानै लाङो सोरनाबा साब्रै लाङो बि दिना गुबुन गुबुन नेमफोरा।
सानैखौ नुयो नाम
सानै नुयो। ओं अबावबा अबावबा साब्रैबो नुनो मोनो।
औ नुयो इदि माने नोंसोरनियाव बेलेग जोंनियाव
अह औ मानसिफोरनि जायगायाव बेलेग बेलेग जायोना।
औ आरो हाबा होनबाथ' आरो आजिखालि बेम पाथि थाखायोआनो
थाखायो औ बयनिबो न'आवबो उम।
आरो दाथ' आरो दाथ' आरो ओंखारबावदों खाम, सिफुंजोंबो माने मोजाङै देंखो मिलौ होनानै हाबा खुङो नङा होमबा?
औ औ।
जोंथ' हाबायाव बाथौ आरजबो गाबो। मोजां नाङो न' खाम सिफुं दामनाय जों बरिया माने हाबा खुंबा माने मोजां नाङो आरो जोंथ' आरो मोसानोथ' मोजां मोनखा
मोजां मोनखायो औ खाम, सिफुं दामनाय लोगो लोगो हाबायानो जा एबा बैसागु आनो जा रं
औ माने बिराद मोजां मोनो आरो माने एसेबाबोथ' जोङो दुखु दाहा दंबाबो जोङो हाबायाव एसे मोसानानै बाबो लोगोफोरजों मोसानानैबाबो जोङो गोसोखौ रेजें मोनो आरो न'
रेजें मोनो औ।
आरो आजि आजिखालिथ' आरो खैनाखौ देलायहोनायावथ' गोबां गोबां रोखोमनि खरसाबो खालामनायखौ नुनो मोनसै गांसे दख'नायावनो गोबां गो बां रांबो बाहाय सै आरो मोजां मोजां गाननाय जोमनायबो ओंखारबाय
रां ओंखारबाय उम।
हिनजाव गोदाना मा दख'ना गानोमोन?
दख'ना थावसि बिदिखौ बांसिन गानोमोन ओं।
दिनावहाय
गोदोनि दिनाव आरो गोदोनि दिनावहाय बाला बिदि मोखांफोरखौबो देलायामोन हिन
औ सिमपोल सिमपोलमोन आरो गोदोनि दिनावहाय बांद्राय खरस जायामोन आरो सिगांनि हाबाफ्राव दानि हाबायाव माने औ।
ओमफाय गोदोनि उम गोदोनि नि देलायनाया इसे बेलेगमोन ना?
औ बेलेगमोन बुं नो थाङोबा।
सायाव मुसुगुरनि सायाव माबा होयोमोन ना आरै फोथा फिसा फिसा फिसा
औ औ औ औ औ। सिगांनियाव इदिनो माने सिगांनिया बुंनो थाङोबा खम ख'रसावनो हाबा जायोमोन आरो न'।
हाबो जायोमोन ओं आरो सि सिगां गोदोनि दिनाव मामोन जोङो दा जों जेरै दिसआव ओंखाम जायो हाबायाव सिगांथ' जोंना ओबाव ओंखाम जायोमोन थालिरनि
थालिरनि बे मा होनोमलाय इखो
द'ना थालिर द'ना उम थालिर द'नायाव जानो मोनदोमोन।
जानो जानो मोनोमोन। आरो गोदोहाय औ मोनजादों थालिर थालिर द'नायाव औ मोनजादों। औ जोंनि दिनावबो थालिर द'ना जिखालिथ' नुलानो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नंला खोमा आरो आजिखालिनियावथ' सोर जाबावनो बिदियावलाय नङा होनबा?
नाथायबा बुंनो थाङोबा बेयाव बांसिन खहाबसिनो।
औ खहाबो दा। इफोरोनो मिथिंगानि नांलाय फ्रा नेरसोनफ्रा ओंखायनो माने मोजां मोनो आरो जानानैबो। जेबो माने बेयाव गाज्रि बेसाद नांदेरा माने फ्रेस फ्रेस ना इफोर गासिबो मिथिंगानि नालाय औ मोजां नाङो आरो। आरो समायनाबो नुयो नङा होमबा गुफुर गुफुरनो बरियानो। आरो गासिबो जाबाथ' समायनासिन नुयो।
समायनासिन नुयो गोदो दिसखौनो बायखायामोन।
औ गोदो गोदो फैसा खम थाङोमोन आरो हाब बा खुंनाय फोराव दाथ' आरो दिसनि फ्राय लानानै अवान टाइम गेलासनिफ्राय लानानै बांसिन थांनाय जायो आरो नङा होन गोदोथ' आरो हाबा खुंनायफ्राव रायजोआवनो थायोमोन ना खुरै बाथिफ्रा? थोरसि खुरैफ्रा माने राय जमा बायनानै दोनोमोन मोनसे हाबा खुंदोबा बारा खरस नाङामोन आरो मा होनबा गासैबो बुस्थुआनो गामियावनो थायोमोन नालाय। आरो जोङो बनजों संङोमोन दा थ' आरो गेसजों संनाय नुसै हाबाफ्राव। नङा होनबा? आरोथ' अमा हाबायावथ' जोंनो अमाखौ नां
नांखाथारगौ औ।
अमा नङाबा हाबायानो जाया आजिगालावथ' गिदिर गिद दिर हाबाफ्राव अमाखौनो माब्रै माबा गाहाम सङो। खु मा खुङो नङा होनबा नांगौ जायो।
नंगौ जायो। हाबा फिसाबाबो अमा मानैखौ नांखाथारगौ औ मानैया
अमा जानानै मोजां मोनो नालय ओंखायनो जोंना हाबायानो जा माबा मोन सेयानो जा जोंनो अमाखौ नांथारगौ। आरो हाबा होनबाथ' अमा गैयाबा हाबायानो जानाय नङा जोंनि थाखाय।
ओहो।
खि ना माने दा हाजारखि गोथाव गोथाव बेदरानो थायाथों मानो अब्लाबो जोंनो अमाखौ नांगौ।
अमाखौ नांगौ औ।
हाबा हुखा सिनायथियाव जोंखौ अमायानो होयो नङा होनबा जाहोन लोंहोनायाव मोजां मोनो। जि दरसेयानो मोनजाया मानो माने अमा बेदरखौ नांथारगौ आरो थाखाय अब्लासो जोङो हाबा जानाय बायदि मोनो नङा होनबा?
उम
ओमफाय जोंनो हाबायाव अमाखौ नांथारगौ आरो।
अमाखौ दरसे मोनजाबाबो बिदैखौ माखासे मोन जाबाबो मोनजानाय बायदि जानाय बायदि मोनखासिगोन।
औ मोनोदा।
उम मोदोमनायजोंनो।
आरो हाबाफ्रावथ' आरो रायजोफोर संनाय गोथावखौथ' मोनखागोनखा माने गाव संबाय थानानै आरो हाबायाव हाबायाव साहैबाथाय माने बेलेग माने गोथाव मोनो आरो माने गावनि आखाइ संबाय थानाया बेलेग जायो आरो रायजो फोरजों जानाय हाबायाव जानाया माने बेसे बेलेग जायो आरो। नंङा ओनबा? उम्म मोजां नाङो आरो हा औ जमा जमा जानाय औ आरो लोगोफोरजोंबो गासिबो बिजोंबो हाबा समावहाय गासिखौबो दसेबाबो जों नुजोबलायो नङा होनबा? मोजां नाङो।
हाबा होनबाथाय बिराद माने बेलेग मोनसे मोजां मोनो आरोना। हाबा मोनजासिगोन बिस हाबा जासिगोननो बिदि होननाय हाबा दोङनो औ ओमफ्राय रंजालायसिगोन।
जोंहा मोन खुसि जासै नामा जोङो हाबा दं। गामियाव होनबाथाय इखि हाबा जाया मानो मानो फिसा हाबो जों
औ बाय हिनजाव गोदानखौ नायनो बांसिन गोसो जायो आरो हौवा गोदाननिख्रुइ हाजारखि बियो ओं जेनेबा बिलाइ हरबाबो लाबोबाबो हिनजाव गोदानखौ नायनो बांसिन मोजां जायो। माने बिदिनखालि हिनजाव गोदानखौ माबायदि बिदि नुदों बेखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाबाय जायो आरो उम हांखुर जायो दा जोंबो बिदि हिनजाव गोदानखो मारो माला लायनो मोन गोन हरबाबो माबाबाबो एसे बेलेग जायोना बे दिना
सिन्दुर लानायजों आसान खेरा गाननायजों संख' आसान गाननायजों मंगलसुर गाननायजों यो ओरैबायदि समायना नु
समायना नुयो औ।
आरो जोंनि बर'नि ड्रेस गाननो गनानै हाबा दाननायाबो बा मोजां नुयो नङा होनबा जोंनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे हिन्जाव गोदाननि देलायनायजों बहुद समायना नुयो आरो। मोजां मोनो गासिबो। देलायनायफोरखौ नुबा नङा होनबा
उम देलायनायजोंनो मानसिनि महरखौ सोलायोना
औ गोबां सोलायनाय लाबोयो ओं सासे सिख्लाखौ हाबा जाबा बा माबायदि नुयो आरो हाबा जायै समाव माबायदिनोै बुहुत माने समायसारि महरखौनो माने बोरैबा मोनसे लुगाव लाबोयो नङा होनबा
औ
मोजां समायना महर ला बोयो आरो आरो हाबयावथ' मि ओमफ्राय एसेबाबो देलाय होबाथाय मानो ओरैबायाददि मोजां मोजां नुयो आरोथ' आजिखालिथ महर गाज्रिखौबो हाबायाव मोजां खालामनाय जाबाय। गोसोम गोफाबा बो हिनजाव गोदान जाबाथाय आरो समायनासिन जाखायो।
बिदिनो आरो। नायना मोजां मोनो थांनाबो मोजां मोनो।
आथिखालथ' आरो हाबा गिदिर दानबाबो हाथा सुनियाबो थाखायो नङा होमबा? जोंनाव अनला ओंख्रिजो खुरनाया औ अनलाजों दावजों सङो नामा हा
औ हाथासुनियाव हिनजाव गोदाना संखाथारनांगोन होननाय खोना
औ आरो औ आरो माइ दामब्रा जहहहाय नामा बे
औ जम ज'मा जिरायनानै औ हौवा गोदाननि आखाइखौ सुना होसिगोन हिनजाव गोदाना। ओमफ्राय उनाव ओंखाम हुरना होसि सिगोन खुरना होयोबा ओरै एसे गोजानाव सारनाय मानसिफोरा फैनानै हिनजाव गोदाननो ओरैनो एद'नो बाजिनो थालिरनि माला खाना फैयो आरो बिदिबो खालामो औ दे गोजोननाय थाबाय।